हेलव
औ खोनादो।
अ खोनाबाय दे जों मानि सायाव रायलायगोन दा? हेल'
माय आबाद मावनाय। नि सायाव रायलायनो सानदों।
अ अ औ। नोंसोरनि जायगायाव माने आबाद आबादफोरखौ माने माबायदि मावनाय जायोमोन। गोदो गोदायनिफ्राय आरोना जेनेबा। दिनैनि समावथ' माने बिदिनो सोलायलांबायना माइ आबाद। मावनायफोरा जेनेबा गोदो नांगोलफोरजों हालेवोमोन मोसौ मोसौ मानै। सांग्रायना लायो जोङो इनिफ्राय। बिदिनो नांगोलजों हालेव मोनना जोङो जेब्ला। नो ओ बै समावथ' जेनेबा जोंहा ओ बिदिनो माइ आबाद मावनो थाखाय। जोंनो बेलेक ट्रेक्टरफोर बेफोरबायदि जेबो राहा गैयामोन नालाय फ्रायद नोंसोरनि जायगायाव माने गोदो गोदायनिफ्राय माबायदि मावबोखो माने दिनैसिम आरोना।
अ ओ एज जों माने जों बर' माहारिनि सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद गाहाय आरि। ओ बुंनो थाङोब्ला माने आबादखौ गोेदो गोेदाय जेबो इलेक्ट्रिक इफोरबायसा माने ट्रेक्टर बाहायनाय जाया बाहायनाय माने जायामोन आरो माने बुंनो थाङोब्ला गामियाव इफोरबायदि आबाद मावोमोन जे न'खरावनो थानाय माने मोसौ हालुवाफोर खो माने बाहायोमोन। बाहायनानै ओमफाय बिजि बिदिनो खोथिया फोनाय समावबो मोन न'नि मोसौदोनो हाल हेवनानै माने खोथियाखो फोनाय जायोमोन बेनि उनाव आरो गायनाय समावबो माने हालुवा मोसौ हाल जोनो हाफोरखौ फोमोननानै माइफोरखौ माने गायनाय जायोमोन। ओमफाय आथि खालाव बेबाय ओ एसेबां नुनो मोनला माने मोसौ मोसाखौबो माने फिसिनाया एसे खम जाबोदो। दंबाबो सोरहानावबा दंबाबो माने बेफोरफोरखो बाहायलिया आरो माने ओमफाय गायनाय फुनाय समावबो गोदो गोदाय इदिनो ज' ज' आबाद मावोमोन जेन अ उम। दानि बैसा ओ हाजिरा लाया लाबानो माने सावरि लिंनानै माने खामानिफोरखो मावोमोन आरो माने बिदिल' नङा बिसोरो सानोमोन जे जों मोनसे न'खरनिनो ओ हे हेफाजाब होलायनाया माने जोंनि मोनसे माबा आरो जेनेबा जों न' लुनायफोरावबो जोबोद हेफाजाब होलायोन सोरनोबा थोरि खानानै होनाय ओ जेनेबा न' लिरनानै होनाय जोङो बांसिनानो गोदो जोंनि न'आ औवाजों लुयोमोन ना ओ ज जों लुनाय थाइमाव मानसि समावबो माने इदिनो औवाखो हाजो लिरनो थाखाय बेयावबो आयजोफोरा माने गावसोर ज' ज' ओंखारलायनानै इदि माने सावरि जालायोमोन बेबायदिनो माइ गायनाय टाइमावबो बिसोरो ज' ज' ओंखारलायोमोन ओमफ्राय आरो बिदिनो बिसोर जोबजासिम माने हेफाजाब होलायलायोमोन आरो ओमफ्राय आथिखालावबो दङ दंबाबो एसे खम जाबोनायखो नुदो नुनाया ओमफाय आथिखालाव बांसिन ट्रेक्टरखोनो बाहायो।
औ। अ गोदो गोदायथ' जेनेबा जोंहा मोसौ हालुवाफोरजों हाल एवोमोन। बेनिफ्राय बिदिनो हालेवनानै इदिनो अखाबोथ' नांगो जायोमोन जोंनो बै समाव। जोंनिया अखाफोराबो उम। गोबाङैनो हायोमोन नाथाय दिनैनि समावथ' जोंहा जोबोद खम अखा हानायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो ए जोंनि जायगायावबो हाल एवोनानै माइफोरखौ गायबोबाय इदिनो मानसिफोरा गासैबो गज' लोगो नांनानै न'खरसे न'खरसेखौ ओ मददहोलाइ माइफोरखौ मावबोयोमोन ओफ्राय
औ
मालाबाफोर अखाफोर हायाब्ला जेनेबा माबायोमोन आरोना जोंनियाव ओ ओय हाखर फोरनिफ्राय दैखो सारनानै माइफोरखौ खो गायोमोन आरो खोथिया फोनायाव बांसिनानो माने अखाखौ मानसिफोरा नेनानै थायोमोन गोदो गोदाय। बेनिफ्राय मालाबा समाव माने अखाखौ मोनामोन बेयावनो हाफोरा रानलाङामोन एनिफ्राय हाखरफोरनिफ्राय दंग' फोरनिफ्राय दै सारनानै इदिनो खोथियाफोरखौ फोयोमोन आरो बेनिफ्राय दिनै दिनैनि समावथ' जोंहा ओम ट्रेक्टरफोरखौनो बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो। बेनिफ्राय दैफोर गैयाब्लाबो अखा गैयाब्लाबो ओ मेसिनफोर बाहायनानै हाखरफोरनि सारनानै हरनाय जायो आरो, माने आथिखालाव जोंहा बांसिनानो माने
उम
मा होनो इखो
ओ माने माने जों माने सु औ बाहायो इयो माने अखा हानाय हायिआबो जों सुबुं माहारिनि गोरोन्थि होननानैबो जों साननानै लानांगोन, मानोबा जोङो बिफां-लाइफांखौ दानफायनो हमदो जायनि जाहनाव माने अ खा हानाय अखा हानायनि बिबाङा खम जाबोदों आरो गामिफोरावबो हमना ला इन्डास्ट्रिफोरा कमपानि इनडास्ट्रि फोरा माने गोबां लोब लोब जौगाबोदों। बेफोरो माने गोबां उखुन्दै आरि ओंखारनानै गोबां माने आरो गारि मथर बाहायनाया गोबां जानायनि जाउनाव आरो सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनाव माने बेफोर गासैबो आबहावा गुबुंले जानायनि जाउनाव अखानि बिबाङा खमायदों। बिनिखायनो, जोङो जेसेबां हायो माने सा-साखोन-सिखोन आरो बिफां-लाइफां गायनांगौ, जाहाथे जों अखा मोनो आबादफोरखौ मो जाङै मावनो हायो
औ बिदिनो इनिफ्राय माइफोरखौ नोंसोरनियावथ' गोदो इदिनो मावबोबाय इनिफ्राय माबायदि जेनेबा गायनानैथ' जोङो बिदिनो खोथिया फोनानै माइ गायनानै फ्राय माबायदि जेनेबा माइफोरखौ हानायफोरा माबायदिमोन नोंसिनियाव गोदो गोदाय बेनिफ्राय माइफोरखौ माबायदि हानानै जेनेबा ओ जोङो जानायनि थाखाय दोनथुमनाय जायोमोन
ओ आम बिदिनो जेब्ला माइखो माने फुखांनानै गायबाय गायनायनि उनाव नावथ' आरो माइआ दा लासै लासै गायनायाव लासै लासै जौवो बेखौ जौनाय टाइमावबो ओ आबादारिफोरा माने जोबोद आबार लायो आरो माइआव हाग्रा रुज'बा बिस बिसोरो हाग्राखौ एवस्रांनानै होयो ओ बेनि उनाव सोरबा सोरबा बेबायदिनो सोरबा रासायनिक हासार होयो सोरबा बा गावनि न'नि हासारखौ गोबोर हासारखौ माने गायनायनि सिगाङावनो सोरबा सोरबा माने गावबा गाव आबाद थिलियाव गारहैनानै दोनखायो ओमफाय गोदोबो बिदिनो खायसे रासायनिक हासार बाहायो लासै लासै जेब्ला माइआ मोनो अब्ला बिसोरो माने ओ न'नि मानसियानो जयै ओंखारनानै ओमफाय बेबायदिनो सोरहाबा ओ हाजिरा माने जाहाथे बिसोरो थाब हाखांनो हायो माइखौ थाब मानि न'आव हाखांनाय नै लाबोनो हायो बेनि थाखाय माने हाजिरा लानाय जायोमोन ओमफाय बेस जेरै माइ बिदांफोरखौ जोंनाव एसेबां आं गाहायाव हानाय नुफेरा माइखौ आङो नुनाय मथे माने आन्थु आन्थुवलागै हायो आरो एसे गोजौआव हैयो ओमफाय बिदिनो हानानै मुथा खायो मुथा खानानै खाननै खानथामसो फोथारावनो फोरानना दोनो
औ साननै सानथामसो फोरानो आरोना औ
औ। फोराननानै एसे जेब्ला आरो फोराननानै सोरबाबा गोसो जायोबा साननै सानथाम फोराननानैनो लाबोनाय जायो न'आव आरो सोरबाफोर आरो जुदि गोरान जाहोबावनो गोसो दङोला बेखौ माने आरोबाव ओरैहाय उल्थाय बेल्थायफिननानै दोनो बिनि उनाव बोनथुम बोनथुमनानै जेराबा गावबा गाव बेबायदिनो जोंनाव माने खान्थियावनो गुबुन हारिनि मानसि दं बिसोरखो माने गारि मैसो गारि थायोना बिसोरनाव बेगारिजो माने गामिया गोजान जायो नालाय ओ बारनानैसो ओ बारनानै थांनांगौनाा जोंनि फोथारा बेनिखायनो गुबुननि माने मैसो गारि लानानै न'आव लानानै फैनाय जायोमोन उनाव न'आव लाबोनानै बेखौ माने गोदो गोदाय जोंनाव नुनाय बायदिबा जोङो मोसौजों माने न'नि सिस्लायावनो मारान होनाय जायोमोन आरो माने मोसौजो मोसौजो माने माइ बजाखौ सिस्लायाव गुलैयो लारि लारियै गोबां जाबबाय जाबनानै बेफोर बायसानो बेनि ओमफ्राय मोसौ दोननानै जायोमोन आरो उनाव नाखांनानै माइखौ एरस्राबाय आरिबाय उनाव गासैबो न'नि मानसिफोरा लोगो नांनानै बेखौ मोजाङैनो बोनथुम सोना दोननाय जायोमोन।
माइखौथ' ओरैनो जोंनिया बाख्रियाव दोननाय जायोमोन। नङा होमबा औ इनिफ्राय माइखौ माइ माइ नानाय समाव जोङो उखेन हुकेन बाहायो। बेनिफ्राय माइ हानाय समाव खासि
औ।
खासि बाहायो इनिफ्राय हालेवनायफोराव नांगोल खदाल
उम
सेखा
औ
सेेखाफोरजोंबो माने हुकेनफोरखौ दाननाय जायोमोन नालाय जोङो औ जोंनिया समा बेसेबां रायलायनांगौ होमबा थेन मिनिट जायोखोमा दिसय
औ दे बिदिब्ला बेयावनो दोनथ'निसै
औ औ